खोनादों ना? हेल' हेल' नगोना नंथां? हेल'।
औ खोनादोना? औ होनबा नोंथां दिनै जाय सोलोंथाइनि सोमोन्दै नैसिसो सावरानोसै खोमा ने दा जों जेरैबायदि नुयो जोंनि लाइमोनफोरखौ औ नोंथां औ।
औ।
दा जों लाइमोनफोरा जेरै जों सोलोंथाइ लानायनिउनावबो दानि समावथ' जों नुनो मोनो जे साख्रि बाख्रिखौथ' एसे गोरलै मोनलिया दा
औ नोंथां।
जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि बबे आयदायाव सोलोंथाइ लायोबा बबे आयदानि थांनो हागोन। जोंनियाव रावबो गियान होग्रा गैयाना दे नोंमोनै
औ नोंथां बेनि थाखायनो जों दिनै औ माने जोंहा माने जेरैबायदि मैदेरफोरा जोंहा लारि लारि लानजायजों लानजाय ओरै बा सुन्दायजों हमलाय हमथालायनानै लानजाय जो लानजाय थाङो जेरै बेबायदिनो जोंनाबो सुबुंफ्रा माने बा दानि फरायसाफोरा माने थाङो आरो फरायनांगौ फरायो आरो ओम आरो औ आरो माने जोंहा माखासे बबे आयदाखौ फरायोबा मानि थाखाय मोजां जागोन माने बेफोरनि थाखाय जोंहा माने माखासे आइडिया बा राहा होग्रा गैया माने।
औ औ
औ जायनि जाहोनाव दिनैनि ओं
नोंथां बुंनाय
ओ जायनि थाखायना जायनि जाहोनाव दिनै होनदां जोंहा गोबां फरायसाफोरानो सा ससेयाव बा लामा ससेयाव जोंहा लामा आन्दायनो गोनां जायो। जेन बबेजों फरायोब्ला बबेयाव मोजां जायो माजों फरायो ब्ला जोंनि थाखाय मोजां माने बैफोराव जोंहा लामा आन्दायनो गोनां जायो आरो।
दा बेखायनोथ' जोंनि जे गामियारिनि फरायसाफोर बे बिदिनोया जे गामियारियाव गोरों गथ' गैया बाट ओ टेलेन्ट गोनां गथ' सासेया खिन्थु जोंनिया गुबै जेंनाया जाहैबाय जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां लामाजों थिनहरनो रोङा जाहोना जाहैबाय जोंनि आइ आइ आबामोनहाबो गोदोनिफ्रायनो बेसेबां गोरों गोरा नोङा दा बेखायनो बिसोरबो सोरबा बेयाव सोलोंथाइ लायोबा माबायदि जानो हायो मा ओ आयदायाव थाङोब्ला बबेथिं माबायदि ओ सुबिदाफोरा गेङो दा जोङो जोंनि गथ' मोजां डाइरेक्सन होनोब्ला आं सानो जे उन्दैनिफ्रायनो जों बबेबा मोनसे नङा बबेबा आयदायाव सोथारना हरखानांगोन। नङाबा जोंनि बे बर' ओनसोलाव एबा जोंनि गामियारि ओनसोल बेखारनि जेंनाया जोबनाय नङा आरो बेबायदिनो जुदि सोलिबाय थायोब्ला।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलोंथाइया माबायदि गथ'फोरा सोलोंथाइजों थायो ना गुबुन ओमफ्राय बेलेग बेलेग आयदायाव मबेल नायनानै थानाय बायदि माबायदि नोंथां
औ ओ जेरैथिंबो एखेयानो होनना बुंनांगोन आरो सोलोंथाइनि बेलायावबो दङ गथ'फ्रा गोसो होनानै जायफोरा फरायनायफ्राव मोजां। बिसोरो फरायनायाव गोसो होयो आरो दङ जोंहा माने जाय माने बे गथ'फोर माने एसे बेखार टाइपनि माने लेखा फरा फरायब्लाबो माने मबेल लानानैनो दिन खाथायो माने सानसे सानसे मबेल नायनानैनो थायो।
औ औ
बैफोरनि दायनिगिरिखौ माने आङो गथ'खौ होनो साना माने बिसोरनि बिमा बिफा बा नखराव जाय बिसोरखौ नायगिरि बिसोरखौ आङो एसे दायनिगिरि बायदि नुहुरो आरो।
थारैनो सैथो नोंथां बे सैथो राव।
मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिसोरनो उन्दै बैसोआव मबेल होनायानो जोंहा बयनिख्रुइबो देरसिन आरो देरसिन गाज्रि आरो माने
औ औ औ
औ मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो मबाइलखौ मिथिया बिसोरो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ होननानै माने जास्ट बिसोर मिथियो मबाइलखौ गेम गेलेनांगौ रिल्स नायनांगौ फेसबुक इन्सटाग्राम सालायनांगौ बेनोसै आरो
थारैनो सैथो दानि समावथ नोंथां दा सोलोंथाइ आनो गावनि आखायावनो दंजोबो दा मबाइल लादों बे मबाइलावनो नों जि जोंहा माबा मोनसे गोनांथि दं बेयावनो सोंनो हायो
औ
बेखौबो बुजियाखै क्लासा माखौ बुङो बेखौबो बुजियाखै बा बबे माबायदि लोगो लोगो टाइप खालामबानो मोनो दा खिन्थु जोंनि गथ'फोरा बेफोरबायदि खामानिखौ गारनानै गुबुन औ देनाय बुंनाय हेलौ
औ दा बेखौ मिथिनायबो मा
बेनो गथ'फोरा जेरावहाय बांसिन बेयावसो थाङो नालाय
औ
जेरै अनलाइन खेला गेलेनायाव बिसोर गोजोननाय मोनो दा बेनि बिसोर बेखौ बांसिन नोजोर होयो
औ माने बांद्राय इन्टारेस्टखौल लुुबैयो होनजायो आरो
औ औ औ दा
माने मोजां
औ देनाय बुंनाय नोंथां
औ जोंहा दा बेफोरखौ माने एसे एनै न'खरफोरनिया बादा होग्रा थायोब्ला बा न'खरनिया न'खरनि बिमा बिफाया बा नायगिरिया एसे एनै मबाइल होनायनिफ्राय बा मबाइलनिफ्राय गोजानाव लाखियोब्ला बा लेखा फरायाव फरायनायाव गोसो होयो गोसो होहोयो आरो मा खालामोब्ला ओ गावनि गथ'आ मोजां लामाजों आगान सुरलांगोन बा गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो हागोन ओ बेफोरनि सोमोन्दै बा बेफोरनि राहाफोरखौ एसे एसे उन्दै समनिफ्रायनो होलांबाय थायोब्ला जेन बे गथ'आ सानसे माने गोसो होगोन बा गावनि आ थिङाव गसंनो माने गाव हास्थायगोन आरो बे गथ'आ औ नोंथां
उम उम थारैनो सैथो बाथ्रा बे नोंथां दा जि जालांबाय जालांबाय उन थांनाय समाव जों नै बे इयुनखौ बेबायदि जाहाथे खालामा आरो जों इयुनखौ जाहाथे गियान होन हायो बेखौ जोङो
औ नोंथां थारैनो सैथो
दा आ आं सानो जे दिनै जोंनि बर'आव बर'आ ओनसोल एबा जोंनि गामियारिफोराव
औ
जोङो मा खालामो बर' उन्दैनिफ्रायनो नैबे कलेजाव फराय बिखौ ला बेखौ ला खिन्थु जोंनिया मा खालामा जे बिनिबो बाहेरायाव सोलोंथाइफोर दं जेरै बायदि बायदि बिफानाव सासे मोजां मोसागिरिया मोसानायावनो सोलोंथाइ लानो हायो मोजां ओंथिंगिरिया लाखिनायावनो गोथ लानो हायो मोजां खेला गेलेगिरिेया खेला गेलेनायावनो सोलोंथाइखौ लानो हायो दा उन्दैनिफ्रायनो बैफोरबायदि मोनसे मोनसे आइडाया सोलोंथायलायोब्ला गथ'आ उननि समावहाय माने गुबुन गुबुन जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो।
औ दा बैखौ बिमा बिफाया बा गथ'नि नायगिरिफोरा एसे हा हा
देनाय एसे फोरमायना होनाय नोंथां
औ नोंथां जोंहा माने गथ'आ बबे साइडआव इन्टारेस्ट दङ बेखोनो एसे नोजोर होनानै नायनाया मोजां जोंनि थाखाय नै नोंथां होनलांनाय बायदि मोसानायाव सोरबा गोसो थायो बा बा सोरबा बिदिनो फुटबल गेलेनायाव बा भलिबल गेलेनायाव गुबुन बेफोर बे फरायनायनि अनगायैबो गुबुन रोखोमनि माखासे सोलोंथाइफोर थायो नङा होमबा।
जायफोरनाखि जों प्रेकटिकेल मोनबोबाय थायो उन्दै समनिफ्रायनो माने खेला दुला खारनाय बारनाय बैफोराव जायफ्रा इन्टारेस्ट माने बेफोरखौ गथ'फोरनि इन्टारेस्टखौ नायनानै जोङो सोलोंथाइखौ सायख सायख'ना होनो हायोब्ला माने मोजां जायो आरो गथ'नि फिउसारा माने एसे गोरलैसिन जाहोरो आरो दा जेरैबायदि बिदि जोंहा सासे बिराद मोजां गथ' आरो जाय जायखिनाखि गेलेनायाव मोजां
औ
बेखौ जोङो माखासे बा साइन्सआव बा डक्टर जानो होबा बेखौ बे गथ'आ गोसोबो जानाय नङा जागोन जानो औ थारमाने बे फोरखौ जोंहा एसे आन्दास खालामनानै गथ'फोरखौ सोलोंथाइखौ सायख'ना होयोब्ला जोंनिनो मोजां आरो बा गथ'निनो मोजां जाहाथे गथ'आ फिउसाराव साक्सेस जाहैनो हायो
थारैनो
बेखार जानानै थाया बेनो आरो आंनि थाखायबा।
थारैनो आं नोंथांनि ओ जि बिबुंथि बेखौ आं माबादों गोजोननाय मोन्दों थारैनो नोंथाङा जि बुंदों बे मोनफ्रोमबो ओंथिगोनां बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथांजों जोबोद औ नोंथां सोलोंथाइनि सायाव रायलायनानै एसेब्लाबो बा सुंद'यै सावरायनायनि गेजेरजोंब्लाबो जों गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर मिथिलायनो हाबाय नोंथाङा मिथियैखौ आंनिफ्राय मिथिबाय बा आं मिथिनाय मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय नङा होमबा नोंथां
ओ नोंथां
नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां दे दे
दे